औ नोंथां।
गोजोन मोनाबिलिनि सिम नोंनिसिम।
औ नोंथां गोजोन मोनाबिलि नोंथांसिमबो।
आं नोंथांनिफ्राय फंनैसो बाथ्रा मिथिनो लुबैदोंमोन नोंथां?
औ नोंथां बुंजागोन दे।
जोंहादि बर'
औ
नारजि ओंख्रि दंना।
औ नोंथां औ।
अह बेफोरखौ बेखौ बोरै बानायो थारमाने जोंहा
औ नोंथां बेथ' माने बिदिनो जोंहा माने बेखौ नारजियाथ'
औ-औ
औ फार्स्ट माने गिबियाव बेखौ नोङो बेगरखौ फोनांगोन आरोखि हायाव बे बेगराव बोखांनायनि उनाव बेयो जेब्ला खिलिगोन
ओम।
बे खिलिनायनि उनाव बेयाव नोङो बिफाङा एसे गोजौ जाहांबाथाय बेयाव नोङो दै होनांगोन आरोखि ओमफ्राय बिदिनो बे गोजौ जानानै जेब्ला रागोन बा बिलाइआ मोनगोन।
अब्ला बेखौ खानानै जोंहा मोजाङै सुस्रांनानै नाय जायो आरो। औ बे फोराननायनि उनाव जेब्ला माने गोरान एकदम गेस्रेम जागोन
उम
औ बेमफ्राय बेखौ जोङो नारजि हिसाबै जानो हागोन आरोदां औ।
आं आरो आं मोनसे आरो खोनानो मोनदों आरो हेल' नोंथां।
औ नोंजां औ औ।
आं खोनानो मोनदोंदि नारजि ओंख्रिखौ अमा बेदरजों जाबा जोबबोर
औ औ
बे खोथाया सैथो ना नंमारगोना नंमारा
बेथ' नोंगौ नोंथां बिराद मोजां जायो नारसिंजों संबा औ नोंथां
उम उम
बे बेथ' नंगौ माने जोंहाथ' बिदि अमा बेदर ज माने सब बिसोरबो गोथावसिन जायो आरो साबसिन
अ औ औ नोंथाङा बेफोरनि प्रसेसखौ खिथानो हागोन नामा अमा बेदर अमा बेदरखौ बोरै बाननो हायो
माने संनायखौ आरो ना नोंथां
अ संनायखौ
औ बे संनायानो जाहैबाय माने नों नारजि माने नारजिखौ माने रुनांगोन ओमफ्राय बेफोर गासिबो सिगां नोङो अमाखौ एवग्रोनांगोन जाहैबाय अमाखौ नों थावजों एवग्रोबाय थावजों माने बेखौ मोनहोथारालासे माने एवफ्रामनाय हिसाबै एवनांगोन आरो नोंथां बेनि उनाव जोंहा नारज नार्जिखौ दै अमाया मोनखांनायनि उनाव जोंहा बेयाव दै होगोन बे दैनि उनाव जोंङहा नारजिखौ बे नार्जि माबाया बिलाइआ
उम
बेखौ जोङो सिफ्लायनानै होनाय जायो आरोखि नोंथां दैयाव
औ
औ ओमफ्राय बिदिनो बेयो ओ ओंख्रि जाबाय आरो नोंथां बेखौ जानांसिगोन बिदिथ' बियो जोबोर गोथाव जायो अमा बेदरजों नोंथां आंबो बिराद गोथाव मोनो आरोना नोंथां
अ हेल' नोंथां आरो आं खोनानो मोनदोंदि नाफोरजोंबो गोथाव जायो ना खोनादां
औ नोंथां औ बे ना गोरानजों बांसिन गोथाव जायो आरोखि आंनि आंनि बादियै
औ
माने आं ना ना गोरानजों माने गोथाव मोनो आरो नोंथां
अ बेफोरनि प्रसेसखौ होथानो हागोन नामा नोंथाङा बोरै बानायो नादो
नाजोंबोथ' बिदिनो जाहैयो नोंथां बिदिनो नाखौ एवग्रोनांगोन नोंथाङा बेनि उनाव नारजिखौ होनांगोन आरोखि
अ आतसा आसा
बिदिनो गोबां दंबावो नोंथां बर'नि
अ आतसा आतसा
औ बुंजागोन ना नोंथां
मा मादो जाजायो नारजिया जेनेबा?
मा होनदों नोंथां?
नारजिखौ आरो ना आरो अमा हेल' ना आरो अमा ना आरो अमा बेदरनि बागै नेट गैया नामा नों थांना? हेल' अ जेनेबा आं जि बुंदोंमोन खोथाखौ थारमाने अमा आरो नाजोंस' जाखो हायो नारजिखौ आरो मा माजों जाजाबावो
बिजिथ' नारजियाथ' अमायानो माने बि गोरानदोंनो
औ।
नों नोंथांना
नोंथांना नेट नाङा हेल'।
मा होनदों नोंथां औ नोंथां बुं।
हेल'
औ नोंथां औ खोनादों।
खोनाफैयाखै नेट गैया प्रब्लेम जादोंदां नेटनि।
औ नोंथां खोनादों बुं। हेल' औ औ औ।
दहायदि आं होनबाय अमा बेदर आरो नाजि जाजाखायो।
औ।
नोंथाङा खिथालांखाबाय आरो मा माजों जाजाबावो?
बिदिथ' नोंथां बेलेग माबाजोंबो जागोन जेनेबा दाउ बेदरजोंबो जायो।
आदसा ओमफ्राय दाउ बेदरनि प्रसे सा माबायदि नोंथां संनायनि प्रसेसा?
दाव बेदराव दाव बेदराव नंगौ नालाय मोननायनि उनावसो जाजायो बेनिखायनो संनांगौ बेखौ बिदिनो सेम। जेरै अमा बेदरखौ संदोंमोन नोंथाङा बिदिनो आरोखि नोंथां।
नोंथांनाव नेट गैयादां खोनाफैयाखै।
खोनायाखै नामा?
फिन खेमसे खोथाबावनो हागोन नामा?
औ नोंथां माने बिदिनो आरोखि संनाया।
हेलौ नेट नोंथाङा नेट नाङाखैदां। नेटनि प्रब्लेम होदों एसे। अ फारसनिफ्राय खिथाफिनलाय। दाउ दाउ बेदरनि प्रसेसखौ नारजिदों आरो दाउ बेदर।
अ आतसा आतसा।
आरो मा माजों जा आरो नारजिखौ नोंथां हेल'
हेल'
नारजिखौ आरो मा मा खामानियाव बायनाय जायो नोंथां?
हेल'
औ' हेलौ दा हेलौ